हेलौ औ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथाङा खोनादों।
औ औ जोबोद मोजां बिदिब्ला आङो नोंथांनो बे समाव मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां दाथ' आङो ओरैनो जिरिनानै दङ जिहेतु अखा बोथोरबो नालाय। रायज्लाय जागोन दे नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
जोबोद मोजां बिदिब्ला नोंथाङां दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय आबहावा गेब्रेंनाय दा बेनि सायाव जों सावरायगोन नङा होमबब्ला नोंथां? दा नोंथां आबहावा गेब्रेंनायाव जोंहाद माखासे समाजारि गोबां जिब बा
औ
आबहावायाव जायफोर जिबफोरा थांनानै दं बिथां बेफोरबायदि जिबफोरनि गेजेराव जों गोबां मा माने कनफ्लिक माने जोंहा बिनि सायाव माने भुगिनो गोनां जायो आरो। आबहावा गेब्रेंगोना दा बिनि बागै नोंथाङा माबायदि राहा लायोब्ला जों आबहावा गेब्रेनायखौ दबथायनो हागोन? आरो मा मानि बेलायाव आबहावाया गेब्रेंनाय जायो। बेनि बागै नोंथांसिबो फोरमायनो हागोन।
थारैनो नोंथां जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे आयदाखौ सायख'नायनि थाखाय। गिबियावनो आङो गेब्रेंनाय बे गेब्रेनायनि बुंफुरलुखौ बुंथिग्रोनो नागिरदों।
औ
गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जायखिजाया मुवाया माने सुबुंफोरनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय बाहाय जाथावै बा बानजाय जाथावै जानायखौनो जोङो गेब्रेंनाय बा मैला जानाय होननानै बुंनाय जायो। आरो आबहावा होनोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय जिखिनि बिफां लाइफां दैमा दैसा जिब जुनार बे थासारिखौनो मोनसे आबहावा होननानै बुंनाय जायो आरो। दा आबहावा गेब्रोंनायनि ओंथिया बेनो माने जोंनि सोरगिदिं थानाय जिखिनि मुवा बेसाद बेफोरो माने मानसि आरो जिब जुनारनि थाखाय बाहायजाथावै जानाय दा बेखौनो आबहावा गेब्रेंनाय होननानै बुङो होननानै आं सानो नोंथां। ओमफ्राय दा बा थ्राया जाहैबाय नोंथां जेनेबा आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला बेनि सिङाव बेबायदिनो बाहागोफोर दङ दा बेनि सिङाव गोग्लैनाय बाहागोफ्रा जाबाय जेरै बार गेब्रेंनाय बेनि उनाव थाबाय हा गेब्रेंनाय बेनि उनाव थाबाय दै गेब्रेंनाय आरो बेनि उनाव थाबाय सोदोब गेब्रेंनाय। आं गिबियावनो जि मोनसे जि हा गेब्रेंनाय बाय हा गेब्रेंनायनि बागैनो आं बुंग्रोनो नागिरदों आरो आं उनाव नों थांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैगोन। दा हा गेब्रेंनाय होनोब्ला हा गेब्रेंनाया माबोरै जायो आरो बेनि जाहोनाव मा मा जागासिनो दं आं बेखौसो बुंग्रोनो नागिरदों। जेरै जोङो आथिखालाव मिथिगौ गोबांथार सुबुंफोरानो माने खम समनि मादावनो आरो एसेल' जायगायावनो गोबांथार फसल मोननो थाखाय बायदिसिना रासायनारि हासारफोर बाहायगासिनो दङ। दा जायफोर रासायनारि हासारफोरा माने फसला जाखांनायनि उनावबो बे हायावनो थालाङो
नोंगौ
आरो जि हानि मोनसे जि मिथिंगायारि गुन बे मिथिंगायारि गुनखौ गैया खालामो माने रासायनारि हासारफोरा। दा बेफोर रासायनारि हासारफोरा माने हा खौ गेब्रेेंनाय खालामदों आरो लोगोसे जों बेखौबो मिथिगौ जिहेथु जोङो आथिखालाव माने माबेबा मोनसे गलाफोराव मायबा मोनसे जिराद लायनो थाङोब्लानो माने प्लास्टिक बाहायो आरो जाय प्लास्टिक आनोखि मा खालामो माने बियो समजों लोगोसे गारनानै दोनोब्ला बे माने सेवनानै हाजों गोरोबनानै थाङा। बियो हा सिङावसो माने फबसिन जानानै थाङो आरो बियो सेवनानै थाङा। दा सेवनानै थाङा नालाय बेनि सायाव जोङो आबाद फोर मावोब्लाबो जिहेथु आबादनि रोदाया प्लास्टिकखौ सौथिलांनानै गावनो नांगौ जानाय दै खनि संख्रिफोरखौ बोनो हाया। दा बेबिदि खालामनायनि गेजेरजों बे मा जायो माने हाखौ गेब्रें होयो आरो नोंथां। आं माने थोंजोङै बुंसै हा गेब्रेंनायनि जाहोन फोरा जाहैबाय रासायनारि हासारफोर बाहायनाय आरो जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेरावनो गारनाय माने सावगारालासिनो दा बे फोरनि थाखाय हा गेब्रेंनायया जागासिनो दङ दा हा गेब्रेनायनि जाहोनाव बेबायदि बिदिनो माने आबादफोराबो नांगौ बायदि जाला। दा आरो हा खुरख'नाय बेबायदि माखासे जाथायफोरा हा गेब्रेनायनि थाखाय जागासिनो दं आरो नोंथा दा आङो नों बिथांनिफ्रायबो नैबे समाव मिथिगोन माने दै दैया माबायदि गेब्रेंदों आरो दै गेब्रेंनायखौ जोङो माब्रै होबथानो हागोन आं बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों। आरो आं हा गेब्रेंनायखौ होबथानायनि राहाखौबो बेयाव बुंखानो नागिरदों हा गेब्रेनायखौ होबथानो थाखाय जोङो माने रासायनारि हासारनि सोलाय जोङो जिबारि हासारफोर बाहायनांगोन आरो प्लासस्टिकफोरखौ जेराव मेराव गारा ला जोङो बाहायब्लाबो सावनांगोन आरो आरो जों प्लास्टिकफोरनि सोलायै बांसिन जोङो जायफोर सेवनानै थांग्रा खाखारफोरखौ बांसिन बाहायनो नाजानांगोन आरो। दा होमबा नोंथांनि समखौ लानो थाखाय आं नैब समाव खावलायबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथा दा आङो बे समाव ओ दैनि दैनि गेब्रेंनायनि सोमोन्दै आं सुंद'यो आंनि मिथिनाय नङा होमब्ला दैया माबोरै गेब्रेङो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै लानो दा दै होनोबा जोंहा मोनसे मिथिंगायारि सम्पद दा दै नङाबो्ला जोंङो जिबा मानसिया थांनानै थानो हाया बुहुमा दा मोनफ्रोमबो मानसिनि बेलायावनो होन मानसिनि मोदोमाव दैनि बिबाङा स्निजि जौखोन्दो आरो बाखिया जोंहा थै बेफोरखौ जों मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि बुहुमनि बिखायावबो स्निजि स्निजिनै जौखोन्दोआनो जोंहा दै होननानै मि मिथिनोमोन आरो दैजों साग्लोबनानै दंमोन आं दा नंगौ दैया मोनसे जोबोद जिब मानसिनि थाखाय गोनां जेराव जोङो मोनसे जिखुनु ओ जों मानसिया जाया मोन। ओ बा जिबफोरा जाया मानो दा जों दैखौ लोंनो गोनां जायो दै लोंनाय लोगो लोगो ज माखासे हाइद्रे देहायाव बोलो मोनो थाजिम मोनो दा बिनि बेखायनो जोंनि थाखाय दैया जोबोर गोनां दा बेनिखायनो माखासे ज जों मानसि हारिया दैनि जाबायदि गोथारथि गोग्गो नङा होमबा? बेफोरो बुस्थुआ आथिखालाव गेब्रेंनो लादों। आरो गेब्रेंनायनि जाउनाव गोबां माखासे जोंनि जिबफोरा गोमानानै थानांदों होननानै आं बुंनांगोन।
औ
दा गाहायै गेब्रें दै गेब्रेंनायनि जाहोनानो जाहैबाय। नोंथाङानो एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि माखासे आबाद फसल मावनायाव बाहायनाय रासायनारि हासार दा बे बेबायदि ओ हासार बाहायोब्लाबो जोंहा हा गेब्रेंनायजों लोगोसे दैयाबो गेब्रेंफायो जेराव जेब्ला अखा हायोब्ला माब्लाबा दै देरनानै बै हानि साजों दैया बोहैबोनानै ओ दैमायाव दै सायाव दैमायाव लैथोआव बोहैबोनाय जायो दा बे बोहैबोनायावनो बै रासायनारि हासार नङा होमब्ला नोंथां? बे हासारानो माने दैयाव थानाय जेरै फिसा फिसा जिब बेैसोरबायायदि जिबफोरखौ फोथैयो आरो दैयाव माने बैसोर थैनायनि गेजेरजों माखासे बै रासायनारि हासारनि बिजानु' थानाय बिसोरनि गेजेरजों दैया गेबेङा बे मोनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय जों आथिखालाव मोननो हाबावो जेरै जोंनि माखासे हमेन एक्टिभिटिस मानसिनि बेबायदि खालामनायावबो जोङो दैखौ गेब्रेंनायखौ गोबां मोननो हायो। जेरै
औ
प्लास्टिकनि बाहायनाय नङा हबा नोंथां प्लास्टिकआ प्लास्टिक बाहायनायाबो मोनसे दै गेब्रेंनायनि जाहोन दा प्लास्टिक गआबो जोंहा माने थाब सेवनानै थाङा नोंथांनो फोरमायखाबाय। दा बेबो माने जोङो दैजों बोहैलांनानै मोनसे गाथोनाव जमा नांथारनानै थायो दा बेहायबो जोंहा दैया गेब्रेंनो खाबु थायो आरो जेराव खुला जायगायाव एम्फौ एनला जिब जुनारफोरा थांनानै दावनानै थायो दा बे बेफोरबायाददि जायगायाव माब्लाबा प्लास्टिकआव हाबफ्लाङोब्ला बिसोरो ओंखारफिननो रोङा जेराव फिसा बिसोर जिफोरा बेफोरनि राहा खौ लानो हाया बेफोरावबो जोंहा गेब्रेङनो फैया बेनिफ्राय जोंहा मोननो हाबावो खल खाालखानानि गेजेराव माने गोबां माने बिनि गाज्रि माने लेथ्रा बुस्थु औ ओंखारो दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि हादरावनो जोंनो दैमा दैसाफोरजों दडाइरेक्ट ड्रेनखौ हगार हरनाय जायो। दा बेयावबो माने ओरैबायदि माने बुंथावा आरोना। बेयाव दैया जोबोद गाज्रि लेथ्रा जायो जेराव बेहाय जिब जिबिफोर थानो थाखाय खुनु माने थानो हानायनि सुबिदायानो जाया लेथ्रानि थाखायनो नंगौ दा बेयावबो जोंहा दैया गेब्रेङा बेनि गेजेराव आरो दा बेनियावनो जोंहा जों बेखौनो जुदि जिब जिबिफोरा लोङोबा मोनलोङोबा
औ नांगौ नोंथां
बेराम जानायनि सुबिदा थायो आरो बेफोरखौ जोङो
थानायनि राहा फोर माबायदि जागोन बेखौ दै गेब्रोंनायखौ जों होबथानायनि राहा फोरखौ एसे बुंनो हागोन
औ नंगौ दा होबथानायनि राहा बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि खालामनांगोन जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेब्लायबो माने जों मानसिफोरानो बाहायै बाहायै हिसाबै स्पेसिफिक बयबो मोनसे बेनि सोलोंथाइखौ होनांगोन। जेराव
औ
जों जानाय लोगो लोगो बे जानाय बुस्थुखौ मोजां जायगायाव दोननानै जाहाथे फिन जों बेखौ रिसाइकेल खालामनो हानायनि सुबिदाखौ लानांगोन। नाबा सावनानै गारनायनि सुबिदाखौ लानांगोन जोङो बेखौ जोङो मानसि नि बेलायावसो जों फार्स्ट टाइम माने गिबियै बाहायग्रोनांगोन आरो नङाब्ला जों प्लास्टिक आरो जेरै बै खार खारनायनिफ्राय हगारनाय दै गाज्रि बेखौफोरखौ जोङो जों मानसिनि बेलायाव बाहायनांगोन। दा जों बेखौ दैमायाव हगार हरालासिनो गुबुन मोनसे केनेल दंग' जावनानै जुदि हरोब्ला आरो बिनि सायाव जोङो रिफाइन खालामनायनि जुदि बेब'स्था खालामोब्ला हयथ' जोंनि दैया बिदि लेथ्रा जानाय नङा आरो जिब जिबिफोरा ओ बैफोरबायदि गेब्रेंनायनि आबहावाजों थानानै जुजिनो गोनां जानाय नङा आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा बे समा माब्लाबानो सुंद' सावरायनायनि गेजेराव मिथिनो मोनबाय समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नों
आरो जों बेबायदिनो सुबिदाखौ लानो नाजागोन। अब्ला नोंथां औ आंनिफ्राय गोजोन्नायखौ जासिहरनाय थाबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां।
औ दे।